हेल' हेलौ नोंथाङा खोनादोंं ना?
औ खोनादों नोंथां औ
अ दिनै आं दावबायनायनि बागै सावरायनो सानदोंमोन? नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन अ सावरायनो आंबो दावबायनो मोजां मोनखायो नोंथां
औ होनबा नोंथाङा गावनि सा दावबायनायनि बागै एसे खोन्थादो
अ बिदिनो आङो खायसे जायगा दावबायहैबाय जेरै- सौकि दावबायबाय बिदिनो भुटान दावबायबाय ओमफ्राय दाखालिसो साननैसो सिगां बिदिनो हफयावबो थांना फैदोंमोन आं नोंथाङाबो गावनि दावबायनायनि बागै एसे खोन्थादो
आंबो दाखालिसो सौकि दावराव आव बिदियाव बेरायना फैनो मोनदों ओमफ्राय आगोलहाय आङो स्कुल टाइमावहाय अ आंनि आइ आबाजों बा आंनि पेरेन्टसजों ओ शिलं थांनो मोनदोंमोन? ओ क्लास सेभेनसोआव जागोन बिदिनो
औ औ नोंथाङा नोंनि सकायाव थांनायनि एक्सपिरियेन्सखौ एसे खोन्थादों
ए संखयावथ' ओरैनो बहुत मोजां माने पाहार बिदिनो दै दङो फाय जों थांनानै ओ ओजोंहायनो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहैदोंमोन? मोजां एक्सपिरियेन्सा मोजाङानो जादों आंननानै नोंथाङाबो नोंथांनि एक्सपिरियेन्सखौ खोन्थादों एसे?
सकिखौ आङो माबा मा होनो सिगां माबा स्कुलाव फरायनाय टाइमाव थाखो दाइनाव थांनाय जादोंमोन। बेयाव जों स्कुलनिफ्राय जयै थाखो गु आरो थाखो जिखौ लानानै थांनाय जादोंमोन। बिदिनो बेयाव आब्रुथि नेमखान्थिजों माने मानिना सोलायनानै जों थांनाय जादोंमोन मा होनो गोबां थामसा फोथिबो खालामनाय जादोंमोन। गोबां रंजानाय जादोंमोन? एक्सपिरियेन्सा मोजां मोनो आरोना माने।
नोंथाङा नोंथांनि भुटान दावबाइनायनि बागै एसे खोन्थादों
भुटान भुटानाथ' बहुत माने डिसिप्लिनाव थायो आं जेरैबायसा नुनो मोनदों अ आं थांदोंमोन ओ कलेज फरायनाय टाइमाव ओ आं आंनि आब'मोनजों थांदोंमोन आरोना? थांनानै आं माने जोबद मोजां मोनदों आर ना ओजोंहाय माने ओजोंहायनि मानसिफोराबो बुहुत मोजां आरो बिसोरनि डिसिप्लिन थानायफोरखौ नुनानै आं बिराद गोसोआ गोजोनदों आरोना आरो बिसोरनि जानाय लोंनाय न'फोराबो जोबोर समायना ओ बिदिनो एक्सपिरियेन्स मोजाङानो थांदों आंना बिदिनो ओमफाय जोङो ओरैनो सानसेल थांना फैफिनदोंमोन हरथा नाय जायासै ओं इयुनावबो आरो थांबावनो गोसो मानोना बहुद माने मोजां मोनबोदों आरोना आं थांनानै नोंथाङा भुटानाव थांफेरदों ना थांफेराखै?
भुटानाव आङो ओरैनो उन्दैयाव थांदोंमोन होनना जोंहा न'नि बिमा फिफाया खोन्थायो आरोना खिन्थु आङो भुटानाव बे एसे बैसो जानानै थांनाय जायाखै बेनिखायनो आंना भुटानाव थांनायनि एक्सपिरियेन्सा माने बिदि गोसोआव गैया आरोना आं ओरैनो आंनि एसे दावबायनायनि बाखि खोन्थानि
बैयाव मा होनो जेब्ला ओइस एस आव फरायदोंमोन अब्ला आङो खालामाथियाव थांदोंमोन बेवहाय बिदिनो जायगाया मो जानोमोन एक्सपिरियेन्सआबो मोजां कलेजनि लोगोफोरजों थांदोंमोन ओ बेवहायबो सिनायथिफोरा मोजां एक्सपिरियेन्सफोरा मोजां मोजाङैमोन आर ना माने क्लिनमोन जायगाया बिदिनो औ
आंबो बगामाथियाव पिकनिक जानो थांनो मोनदोंमोन आंनि पेरेन्टसजों ओमफाय बेयाव माने जोबोद बैसागु टाइमाव थांदोंमोन नालाय जोबोद रंजादोंमोन आरोना जोङो बिदिनो दामनाय देनाय गासैबो ज' ज'नो बिदिनो फाहार फाहारजों दै बोहैनाय आरो आराम बेबायदिनो आङो माबा बावखुंग्रि हाजोआवबो थांनो मोनदों गाखोनो मोनदों बेबायदिनो आरो बावखुंग्रि हाजोआव माने फोथायनाय दङो बिदिनो बुहुत फोथाय थायो आरोना बे हाजोखौ बेनिखायनो आंबो खनसे थांनानै नायदोंमोन ओरैनोथ' खनथाम गाखोनांगौ होन नानै बुंदों खिन्थु आं खनसेल' गाखो हैैनाय जाबाय आरोना नोंथाङा गाखोहैफेरदोंना गाखोहैफेराखै?
औ औ आंबो गाखोनो थांदोंमोन आंना एक्सपिरियेन्सा बावखुंग्रिनि एफा मोजांबो नङा होनना आं बुंजायो मानोना आं गाखोदोंमोन खिन्थु आं बिजौहालागै मोनहैनो हायाखैमोन आरोना बे मोनसे गोसोआव दुखु थाबोबाय खेबथाम गाखोनांगौ होनो
आङो गोजौआलागै गाखोनो हादोंमोन आंना एक्सपिरिन्स सा मोजाङैनो थांदो माने जों थांनाय टाइमाव इमान मानसि भिर जायाखैमोन आरो ना जों माने मानसिफोर दंमोन खिन्थु इमान बारा द्रायबो नङामोन आरोना थ' जोङो बिराद आरामैनो गाखोलांनो हादों ओ फैनायाबो मोजां नो फैदों बिदि माने होंगो दोंगो गैया आरो बारा माने जोबोर मोजाङैनो थांलाय फैयो जादो आरो जोंना
औ औ आं माने बिदिनो जोंनि टाइमाव गोबां मानसियानो थांदोंमोन गोबां फिर जादोंमोन ओमफ्राय बिदिनो
खायसे जाथायफोरबो जादोंमोन जेरै मा होनो सोरबा गोजौनिफाय गोलैबोनानै आइ थिं बायनाय आखाइ बायनाय बिदिबो जों नुनो मोन्दोंमोन आरोना आरो लोगोसेनो बेजोंनिया था थासारिखौ माने बिदिनो आं खायसेफोरखौ फसायाखैमोन आरोना।
अ औ आं खोनानो मोनदों बेबायदि ओ माने इदि मानसिफोर दुखु मोननाय माबा मोननायखौ खिन्थु आङो आंनि मेगनजों नुुहैफेरनो मोनाखै आरोना बिदि। बेनि अनगायैबो आङो ओ जों कलेजनिफ्रायदि दावबायनो लांनाय मोनदों दावबायनो थांनायाव मोनदों आं। इदिनो जों थांदोंमोन सुरज' फाहाराव मा जायो माने बिराद अन्थाइजों दाजाबनाय माबा मन्दिरफोर माबाफोर दङ माने बहुद मोजां आरोना ओमफाय जों आं आंनि लोगोफोरजों थांदोंमोन नालाय बहुद रंजानो मोनदों आंनि अ' टिचारफोरबो दंमोन मास्टारफोरबो दंमोन थ' जोङो बिराद माने दिसिप्लिनै थांदोंमोन मोजाङैनो थांदों मोजाङैनो फैफिनदों। नोंथां कलेजाव कलेजनिफ्राय दावबायनो मोनदोंना मोनाखै?
औ नोंथां मोन मोन जोङो भैरब खुन्द'आवबो थांदोंमोन बिदिनो कलेजनिफ्राय थानाय जादोंमोन खिन्थु भैरबखनदनि एक्सपिरियेन्स माने एक्सपिरियेन्सा थिगानो दं लोगोफोरजों थांदोंमोन स' रंजादोंमोन मादोंमोन खिन्थु आं भैर'कुन्द'नि जायगाखौ एसेबां साबजायाखैमोन आरोना। माने फैरबखन्द'आव बिदिनो दै दंनो दंनाया खिन्थु माने जाबायदि माने ए क्सपेक्टेसन दंमोन बेबायदि जायाखै। माने इदिनो सिनारियाबो बारा बांद्राय मोजां नङामोन थ' एक्सपिरियेन्सा ओरैनो बिदिनो लोगोफोरजों रंजानाय माजानायफोराव मोजाङानो खिन्थु बिदि सिनारि नुथायाव बेयाव आंना एसे बारा मोजां नङा होनजागोन आरोना नोंथां
सुरज' फाहाराव बहुद मोख्राबो दंमोन आं नुनो मोननायाव ओमफाय सुरज' पाहारा बहुत माने ओ' फेमास आरोना मा होनो मुंदांखा मानोना बेयाव शिबनि ओ शिबनि थाखाय बहुत मुंदांखा आरोना होननो थाङोब्ला सुरज' फाहारा बेनिखायनो जोंखौ माने ओ कलेज निफ्राय लांनाय जादोंमोन बेखौनो नायनो थाखाय
औ औ आं बिदिनो मानास नेसनेल पार्कआ बेयावबो गोबां खेब थांनाय जाबाय गोबां खेब थांनाय जाबाय माने आं खेबब्रै खेबबासो थांनायानो जाबाय बेवहायबो सिगां स्कुल टाइमाव थांनाय जादोंमोन खेबसे। ओमफ्राय बिदिनो सम सम थांनाय जायो आरोबाव दाखालि सानै सिगां थांदोंमोन आङो बेवहाय आं आंनि न'खरजों लोगोसे थांफादोंमोन खिन्थु जोंना थांनायनि समा बारा मोजां जायाखै माने एसे जों साहा ओनसोलाव थांदोंमोन नालाय जों बेवहाय बारा जेबो जिब जुनारफोरखौ जा नायनो थांदोंमोन बेखौ बारा नुबोदिया आरोना नोंथाङाबो मानास थांनो जानांगौमोन नोंथांनि एक्सपिरियेन्सखौ एसे खोन्थादो
आंबो बहुद बार थांनो मोनबाय मानासाव आरो मानास सिङाव आङो खिन्थु खनसेल' हाबफेरनो मोनबाय खिन्थु आं ओरैनो बाहेरजों थांनायाव बहुतबार थां थांबाय आरोना बोसोरफ्रोमबो नङा खिन्थु खनै खनथाम आङो मानासाव पिकनिक जाहैनो मोनबाय आरो ना खनसे जोंहा न'खरनिनो गासैबो थांदोंमोन। पिकनिक जानो बिदिनो आरो सिङाव हाबनाया होनोब्ला माने आं न'निफोरजोंनो थांदोंमोन लोगोफोरजों थांनाय जायाखै बिदि त' आंना बुंनो थाङोब्ला जेसेबां बेरायनो मोनदों आंना एक्सपिरिन्सफोरा मोजाङैनो थांदों मोन मानोना आङो बांसिन आंनि न'खरनि मानसिजोंनो जेनबा आङो आंनि आब'मोनजों बेरायो बे लोगोफोरजों बेरायनाया आंना बहुत खम होननानै बुंजायो आरोना
औ औ आंबो बिदिनो सिगां उन्दैयाव थांदोंमोन होना माने बिदिनो फट'फोर दङ उन्दै बैसोआव आरोना जेब्ला आं बा बोसोर द' बोसोर बिदिमोन बिदियाव थांदोंमोन होनना माने न'खरजों लोगोसे थांदोंमोन होनना आइमोना खिन्थायो बाबा मोना खिन्थायो मोजां मोनसे फट' दं जाय सोमनानै गोजोननाय मोनो मायो औ
आंनाव बेबायदिहाय थांनो मोनदोंब्लाबो फट'फोरा इमान न'खरनि जोंनि इमान मोजाङै गैया आरोना खिन्थु ओरैनो मेम'रिसफोरा दङ आंनियाव गोसोआव दङ
औ औ औ
मानासाव थांनायाव नोंथाङा मा मा नु नुबोखो?
आं दाखालि थांनायाव गोबां बिदि नुबोआखै मैदेर नुबोदों मैसो नुबोदों खिन्थु सिगां थांनायाव जेब्ला थाखो दाइनाव फरायनायाव थांदोंमोन अब्ला नुदोंमोन बिदिनो मैबो नुबोदोंमोन
बेजों लोगोसे मैदेर मैसोफोरखौबो नुबोखादोंमोनान दावउराइ नुबोदोंमोन मोख्रा नुबोदोंमोन मान्दाब नुबोदोंमोन बिदिनो गोबां नुबोदोंमोन आरोना।
आंबो मालाबा समाव मानासाव बेलासिफोराव बेरायनो थाङोबा दावरायखौ नुनो मोनो आं बुहुदनो माने दाउरायफोरा खाथियावनो थाफैयो आरोना जि जोबोर समायना नुनो मोनो दाउरायखौ ओमफाय ओरैनोथ' आङो गान्दाखौ थांबानो नुयो होननानै बुंजायो मैदेरखौथ' नुब थाखायो फ्राय मैखौ नुयो आरोना बांसिन आङो दाावरायखौनो नुयो बे होननानै बुंजायो आरोना आरो दावराया जेब्ला गां फुवारो आरो हबा थ' मा होनो जोबोर समायना नुखायो।
औ औ दे नोंथां बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै खोमा?
दे बिदिब्ला गोजोन्थों।
औ